हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
ओ दंथयो नै ओरैनो।
ओय नोंथाङा दायो फ्रिबा जोङो नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों।
खोनाहैदोंना नोंथां?
औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना?
ओ दायो सम दङब्ला नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
औ ओ बिब्दिब्ला जोङो नोंथां दिनै ओ दिनैनि आयदायाव गोदोनि बर आइजोफोरनि आरो दानि बर आइजोफोरनि बेफार फालांगि खालामनानै नखर खुंबोनायनि बागै सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
उम बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो गोदो आइजोफोरा माबायदि बेफार फालांगि खालामबोदोंमोन आरो दायो माबायदि बेफार फालांगि खालामदों बेफोरनि बागै
औ औ आइजो फालांगि होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि दिनावथ' आइजोफोरखौ एसेबां मानि ननिफ्राय बायजोआव ओंखारनाय जों नुनो मोनामोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नोंगौ।
औ। ओ बेफोरनि गेजेरावनो ओ जेनोबा आइजोफोरखौ ओ फरायसालिफ्राव फरायनाय एबा सोलोंथाइ लानायाव आयदायाव जोबोद खम बिबाङै जों नुयोमोन।
औ औ।
औ। बेफोरनि गेजेरावनो जेनेबा आइजो माहारिखौ गोदोनि समफोराव न'आव थाग्रा बा न' बेंग्रा गावनि फिसा फिसौ हौवाफोरखौ जोथोन लाग्रा महरैल'सो आइजो मह माहारि खौ जों मिथिनो मोनोमोन गाहायै।
औ नखर बेंनाय हिसाबै जों मिथिबोयोमोन आरो।
औ औ। ओ बेफोरनि गेजेरावनो आइजो फालांगि होननानै बुङोबा गोदोनि समफोराव ओ आं दहायनो बुंबोखाबाय जे आइजो माहारिफोरा ओ न'नि बायजोआव ओ बिदिनो ओ जेनो बा ओ बांद्राय ओंखारनायखौ जों नुनो मोनामोन। बेनि गेजेरावनो आइजोफोरा न'आवनो थानानै दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय बेफोरबायदि बांसिन फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ। न'आव फिसिनाय बेफोरबायदिनो न'नि दाउ अमा बेनिफ्राय आरो बोरमा बायदि फोरखौनो फिनानै ओ न'खरनि जेनेबा फिसा फिसौखौ जो थोन लानायजों लोगोसे आरो ओ जि न'खरनि सोद्रोमाफोर गावनि फिसाइ बिहाव-बिखुनजो बायदिफोरखौ बेंनानै थानायजों लोगोसे बेफोरखौनो फालांगि मावनानै ओ फिसा-फिसौ फालांगि मावनानै जेनेबा न'खर खुंनायाव हौवाफोरखौ बा फिसा-फिसौफोरनि ओ एसेब्लाबो सोलोंथाइ होनाय बा गाननाय-जोमनाय बायदिफोराव एसेबाबो मदद होयोमोन नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो
औ आथिखालाव बेनि सोलायै आइजो फालांगि होननानै बुङोब्ला आइजोफोराबो हौवा माहारिफोरजों समान सोलोंथाइ मोननाय हिसाबै ओ न'नि बायजोआवबो ओंखारनानै बायदिसिना आथिखालनि ओ बिगियानारि आदबजों बा ओ मा होनो ओ बायदिसिना जि जोंनि गानग्रा-जोमग्रा दख'ना ओ बिदिनो बायदि गामसा बे फोरबायदिखौ जेनेबा ओ आथिखालनि बिगियानारि दाजेमफोरजों जेनेबा ओ बाहायनानै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बा वेबिं बेफोरबायदि खुलिनानै
आइजो माहारिया बे फोरबायदिनि फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ
औ बेफोरनि अनगायैबो आथिखालाव आइजोफोरानो ओ हौवा माहारिजों समानै बायजोआव ओंखारनानै हाथाय बाजा र बा खाथिनि ओ मा होनो सक एबा गलाफोराव मैगं आरि फाननायखौबो जों नुनो मोनसै आथिखालाव
औ औ नंगौ
औ बेफोरनि अनगायैबो जों आथिखालाव नुनो मोनबावो आइजोफोरानो जे हौवा माहारिफोरबायदि न'नि बायजोआव ओंखारनानै दाउ, अमा ना बायदि दाननानैबो आथिखालाव हिनजाव माहारिखौ फाननायनि फालांगि खालामनायबो जों नुनो मोनसे नङा होमब्ला नोंथां।
औ औ नंगौ औ नुनो मोनो।
औ
आथिखालाव नोंथांमोननिथिं आइजोफोरा बांसिनै ओ माबे बेफार फालांगिफोरखौ मावनानै न'खर सोलिगासिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
औ औ आथिखालाव ओ जोंनि ओनसोलाव बा आंनि मेगनजों नुनायाव बांसिन दिनै आङो मैगंनि फालांगि मावनायखौनो नुयो जे मैगंफोरखौ बारिनि मैगं बा हाग्रानियानो जा बेफोरखौ बुथुमनानै खाथिनि ओ बाजारफोराव फानहैनाय बेफोरबायदि फालांगि खालामनायखौ नुयो आरो खायसेया जेनेबा बिदिनो ओ न'आव जोमग्रा जि इन्दिनि जि दानाय बा दख'ना लकेल दख'ना दानानै फाननाय बेफोरबायदिनि फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो ओ बेबायदिनो आथि आथिखालावबो गोदोनि बायदिनो खायसे आयजोफोरा न'आव थानानै दाउ अमा फिसिनाय ओ बोरमा बायदिसिना लानानै फिनानै फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो आरो
औ औ
अ दायो नोंथांङा बुंनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदोनि आरो आथिखालनि आइजोफोरनि फालांगिफोरनि गेजेराव नोंथांङा मा फाराग नुदों बा मा सोलायबोदों आरो बांसिनै बबे फालांगि बेखौ मावनानै जायो बेफोरनि बागै बुंनो हागोन ना
औ औ हागोन दे नोंथां
औ
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलथिंबो नोंथांङा बुंनाय बायदिनो गोबां आइजोफ्रा ओ बेफार फालांगि खालामनानै जाबोदों आरो गोदोनिया जोंनि ओनसोलनि गोदोनि आइजोफोरनि न'खर बेंनानै जाबोनाय बा रांखावरि खामायबोनायनि बागै बुङोब्लाथ' नोंथांङा बुंनाय बायदियैनो जोंनिथिंबो गोदोनि गोदोनि समाव आइजोफोरा गावबा गावनि न'आवनो ओ सि दानानै आरो बेजों लोगोसे ओ बिदिनो दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ फिबोनानै ओ आइजोफोरा बेफोरखौ फिनानै फाननानै रां खामायबोदों आरो बेबायदिनो गोबां आइजोफोरा गोदोनि समावथ' जिहेतु न'निफ्राय एसेबां माने ओंखारनो मोनामोन। बिनि थाखायनो न'आवनो थानानै जि ओ न'नि न'आवनो थानानै जि खामानिखौ मावनानै रां खामायनो हायो बे फोर खौ मावबोदों बा आयजोफोरा गोदोनि बे समाव बर' आइजोफोरा ओ जौ संनानैबो न'खरखौ आइजोफोरा गोबां न'खरावनो जौ संबोयोमोन।
औ औ
आरो फोरनि फालांगि खालामनाय होननानै बुङोब्ला आथि खालाव गोबां आइजोफ्रानो सोलोंथाइ मोननायजों लोगोसे जौगाबोनो हमबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
औ आथिखालाव ओ जोंनि ओनसोलथिंबो गोबां आइजोफोरानो सोलोंथाइ लानानै ओ गोबां साख'रिफोरबो मावबोनो हमबाय बेजों लोगोसेनो आइजोफोरा बायजोआव थांनानै बेफार फालांगि खालामहैनो हा खाबुखौ मोनबाय आरो गोबां आइजोफोरानो गुबुन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफोर बेफोरावबो गोनां जानाय बायदियै रांखावरिखौ खामायहैनो हाबाय
आरो बेबायदिनो खायसे सोलोंथाइ मोनि आइजोफोरा गो गोदोनि बायदियैनो न'आव थानानैनो जि एसे मैगं थाइगं मोनो बेफोरखौ फाननो फाननो थाखाय बुथुमनानै हरो आरो ओ दाउ मा बोरमा फिनानै बेफोरखौ फानो बेफोरनिफ्रायबो रां खामायनानै मोनो न'खर सालायनो थाखाय
औ औ
ओ आरो बेबायदिनो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बायदियैनो जिहुते थ आथिखालाव आइ आथिखालावबो आइजोफोरा ओ गोबां थार नंङाब्लाबो साफा सानैया न'आव जौ संनानै बेफोरखौबो फाननानै रां खामायदों नंङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
ओ आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं आइजोफोरा नोंथांमोननिथिंजायनि बायदियैनो जोंनियावबो खाथिनि बिदिनो थिनालि बा लामा न'नि लामा बे फोरावहाय दाउ ना बेफोरखौ दाननानै फाननायखौ नुनो मोनदों
औ औ
आरो गोबां आइजोआनो जोंनिथिंजायबो मा जोंनि ओनसोलथिंजायैबो गावबा गावनि न'खराव बर'नि दख'ना सि दानाय आरो बेबायदिनो गुबुन हारिनि जेरैहाय गाले बेफोरबायदि दङ ना बेफोरखौबो दानानै ओ गुबुनसिम दैथायहरनानै बिनिफ्रायबो रां खामायदों
औ औ
औ आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं ओ साफात होननाय मोनसे आबादानो होनजायो बेबो जेनेबा साफात गायनानै बयनिबो न'खराव बांसिन बिनानो दा जोंनिथिं साफात बिफां गायो जिहेथु ओ बेफोरावबो ओ गोबां आइजोफ्रानो ओ जोंनिया साफ्रोमबोनि न'खराव साफात बिफां गायदों जेला बेयावहाय ओ साफाद खाहायनानै बिनि निफ्रायबो रां आरजिनो हादों
औ औ
औ आरो बेजों लोगोसेनो बिदिनो दा दैज्लां बोथोरनि समाव ओ माइ गायनाय जायो बेफोरबायदि माइ गायनाय बोथोराव ओ गोदोनि बायदि आयजोफोरा दानि गोदोनिया जिहेथु ओ सावरि बादालि बिदि गायलायोमोन नंङा होमबा बदल गायलायनायबो दंमोन।
औ औ
औ नाथाय आथिखालाव आइजोफोरा गोबां खम जाबाय बेफोरबायदिया मानो होनबा आथिखालाव बयबो रांखावरि खामायनायाव गोसो होजोब्बाय बयनिबो थाखाय ओ राङा गोनांथि जाबाय नङा होमबा न'खर सामलायनायाव। ओ बेखायनो ओ जों जोंनि ओनसोलथिंजाय आइजोफोरा बि बिदिनो माइ हाजिरा गायहैयो खोथिया फुहैयो आरो। बेफोरनिफ्रायबो आइजोफ्रा ओ रां खामायबाय। ओ बेफोर खामानिफोराथ' जेनेबा न'निफाय इसिबां गोजानाव थांनांगौनि गोनांथि थि गैया आयजोफ्रा इसिबां बायहेराव